औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं ओरैनो
अ नोंथां आं थ दायो ओरैनो दङ
अ अ औ गिबियावनो नोंथांसिम सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय जासिहरगोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो सानजौफुनि गोजौ हालायानायखौ जासि नाय थाबाय
दा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नामा नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
जों औवाखौ माने लानानै जोंनि बर'फोरनि सुबुं फोथायनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा
जागोन नोंथां एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा औ
जोंनाथ मा होनो बर'फोरनि सुबुं फोथायनाय होनोब्ला माने जोंनिया माने जोंनि जिउ खुंनायाव माने जोंनि औव औवायानो माने गोनांथार होननानै जों बुंनो हायो जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिमहालागै माने जोंनि औवाया माने जोंनि जिउआव गोनांथार होननानै बुंनो हायो जेनेबा जों जोनोमखौ लानानैनो जोनोम जानाय समाव जोङो मानि खाथिमाल जेनेबा सासे जोनोम जायोबा जोंनो गोदोनि समावहाय माने उथुमै हानोबा सिमाल होननायखौ माने बेखौ बाहायोमोन आरो गोदोनि समावहाय बिनि थाखायनो माने जों जोंनि माने जोंनि समाजाव माने औवा खौ गोनांथार होननानै बुंनो हायो आरो ओ थाङा बिनि बागै एसे मिथियोबा फोरमायना होनो हागोन
औ औ जागोन नोंथां ओ जोंहा माने बेफोरनो आरोना गथ जोनोम जानाय गथ जोनोम जानायाव जोङो हासनो थाखाय माने थुमैखौ हासनो थाखाय बे औवाखौ माने सैनानै मोजाङै माने ओ हासनाय जायो आरो ना ओ गोदोनि समावथ माने डाक्टर बेफोरबायदि नार्स बेफोरबायदि बे जेबोथ गैयामोन नालाय ओरैनो माने गथ गोदोनि गथ गथायफोरा माने नआवनो जोनोम जानानै माने नआवनो हामो बेफोरबायदिमोन आरोना गोदोनि समावहाय दानि बायदि माने दा क्टार बेफोरबायदि ओ जेबो माने नांगौनि गोनांथि गैयामोन आरो ना
ओम
आरो ओ औवाजों जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो ओ बानायखायो ओ जेरावहाय जोंहा औवाजोंनो जोङो गोबां माने नांगौ बायदि ओ रोखोमनि न' बां बानायनानै जों जोङो थानो हादों आरो नांगौ बायदि रोखोमनि जोङो आइजें आयला बानायनानै जोङो लानो हादों मज जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो न' बांखौ लानानै जोङो न'नि खुन्थानिफ्राय जोङो गिबियावनो जोंनो न' गंसे जानो थाखाय जोंहा खुन्थानि नांगौ जायो नालाय खुन्था नांगौ जायो नालाय
औ आरो जोंनि नैथो औ बुंलाय
औ जोंहा माने खुन्थानि ना खुन्था नांगौ जायो नालाय आरो इन्जुर थागोन इन्जुरखौ जों औवानि लागोन आरो गोजौ आव थिं होनाय थिं खानाय मानाय खौ माने ओ जोङो गासिबो औवाखौ बानायजोबो आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ आरो नै जों धोरोमनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला माने थौ धोरोमखौ बुं जायो जेनेबा बाथौ धोरोमाव जेनेबा बाथौ हेब थाखाय जोंनो मानि औवा नांथारगौ जायो नङा होमबा औवा गैयाबा अब्ला माने जोंहा माने बे बाथौखौ हेबनो थाखाय माने माबायानो गैया आरो मा होनो लामायानो गैया आरो जिहेथु जों गोदोनिफ्रायनो माने आजि जनि समनिफ्रायनो जोङो माने बाथौ हेबनो थाखाय माने बे औवाखौ नांथारगौ आरो औवा गैयाबा माने बाथौ हेबनो थाखाय जोंहा लामायानो गैया आरो बिनि थाखायनो जों माने औवाखौ इम्परटेन्ट मा गोनांथि होननानै बुंनो हायो आरो जोङो आरो जोंनि माने गोदो मा होनो सुबुं फोथायनाय आरो बे माने जोंनि माने न'नि सानजाहाब बा बाथौनि खर'आव माने औवा थाब औवा थायोबा अब्ला माने खैफोद जायो होननानै बिदि मा होनो खैफोद जायो होननानै बुंनाय फोथायनाय बेफोरबायदिखौ खोनादों आरो नोंथाङा मिथियो नामा बेखौ नंगौना नङा
औ औ नोंथां नंगौ नोंनायाथ' गोदोनि समावहाय माने बिदिनो जानला मोनलाखौनो एसेबो फोथायखायोमोन नालाय गोदोनि सुबुं अनजिफ्रा जिहेथु बारा आरो बेफोरबायदि माने गियान गैयामोन नलेज बिदि फरायनाय माने गैयामोन माने गोदोनि सम समाव माने खोमसि बोथायनाया बांसिनमोन नालाय बेनिखायनो माने फोथायोमोन आर ना दङ थायो मोदाय थायो बिदिनो माने थायो थायो आरो जायखि जाया मोदाय थायो बिदिनो थायो होननानै फोथायनाय जायोमोन।
उम उम
औ नोंथां
आरो मा होनो मा होनो गोदोनि समावथ' आरो मा होनो जेनेबा हिनजाव गो दान नायनाय बा माबा मोनसे खामानियाव थाङोब्ला माने मा होनो औवा दाननाय नुयोब्लाबोबा औवा माबा म होने लामा सामाफ्राव माने औवा दाननायफोर नुयोबा माने मा होनो जाफुङाबा माने खैफोद जायो इफोरबायदि होननायबो फोथायनाय इफोरबायदिफोर खोनादों आरो नाथाय दिनैनि समावहाय ओं दिनैनि समाव जायो ना जाया बेखौ मिथिला आरो गोदोनि समाव जिहेथु बिदि जायोब्ला मा होनो खैफोद जायो होननानै फोथायोमोन नालाय
बेफोरखौ जेबो फोथायला ना नोंथां
औ दानि दिनाव बिदिबायदि फोथायनाय माने दानिया माने गोदोनिया गोदो थांबाय होननानै बुंनाय बेफोरबायदि खोनायो आरो
औ औ दानि जुगाव माने बेफोरखौ जेबो फोथायला
औ मानि जों आरो औवाखौ आरो जों गोबां खामानियावनो बाहायो नङामोन नोंथां जिहेथु जों ना नाहा मैनाखौ लानानै औ औ नाहा मैहियाव थांनायानो औ औ जों जेनेबा मा होनो मा होनो जों संनाय खावनायाव आरो नाहा मैहा थांनायाव बेफोरावबो जों बाहायो आरो औवानि आइजें आइ लाइ बेफोरखौ जों जेनेबा जों आबाद मावनायनो होन जेनेबा जोङो आबाद मावनायाव जोंनो मा होनो मै बानायनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ आरो बेदा ना मा होनो बेदा बेखौथ' जों गोदोनि समावहाय माने मोसौजोंसो एवखायोमोन नालाय गोदोनि समावहाय बिनि थाखाय माने जोङो मै बा मैजों लोगोसे बेदा बानायो आरो मा होनो जुंगालावबो माने औवाखौ बाहायो आरो आरो जों आरो जेरै रयना रयनायावबो माने गनखौ माने औवानिबो होनायखौ नुयो आरो ओमफ्राय हासनि ना मा होनो हासनिखौबो जों औवाजों बानायनाय बेखौनो नुयो आरो आरो जोंनै मा होनो ना हमनायावनो जा मा होनो जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो जेखाइ खबाइ सेन खखा बेफोरदि बानायनायाव जोङो औवाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जों आरो जों मा जेरै संनाय खावनायावनो जों गोदोनि समावथ' मैगं खादा बेफोरखौ बाहायोमोन ना आरो ओंखाम एरखावनो थाखाय खादौ बाहायोमोन। दानियाथ' जों खादौफोरखौ बाहायनाय गोबां संखायो नालाय ओंखायनो नों थाङा आरो नङा ओबा नोंथां।
औ औ नोंगौ मोनदों।
दानियाथ' आरो गोदोनि बायदि मा होनो गोदान मुगायाव ओंखारनाय जेनेबा प्लास्टिकफोरनि बाहायनाय जेनेबा मैगं खादा ओंखारनाय बा मा होनो स्टिलनि ओंखारनाय इफोरदिखौसो बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो माने। गोदोनि समाव जों ओं। सान्द्रिखौबो मानि जों दानिया माने लबारनि बा बेफोरदिखौबो बा मा होनो ओंखारनाय नुनो मोनसै आरो बाहायनायफोरखौहाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ
औवाथों जोंहा ज आ औ। औ औ जोंहा औवाजों गोबां ओ खामानिफोर मावनो हायो आरोना नोंथां ओ जेरै होनोब्ला जोंङो आबाद आबादफोर मावब्लाबो जोंङो ओ मोसौ ओ बोरमानिफ्राय रैखा मोननो था जोंहा बेरा होनाय जायो बेरा आ जेराव जोङो। औवाखौ सिनखावनानै जोङो ओ खाथि खालामनानै एबा आ जेनला आ एबा आ गल गोलाव गोलाव सिनखावनानै जोङो ओ बेफोरखौ जोङो हेबनानै होनो हायो आरोना जिहेथु जोंना आबाद मावनायफोरा माने रैखा मोनो आरो आ आरो लोगोसे गोबां दंबावो जेरै जोङो आ दै बारनो थाखाय आ गोदोनि समफोरावथ' माने दानि बायदि खारबार सारबार गैयामोन नालाय। माने दालां बानायनायफ्राव जोङो औवाफोरखौ गोबां खामानियाव बाहायोमोन आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो माने ए औवानि ओ औवाखौ जोङो गोबां आ रोखोमाव बाहायबावोमोन जेरै जोङो गोदोनि समावथ' माने ओ दानि बायदि माने फालेंफोर गैयामोन नालाय दंफांनि फालें बायदि गैयामोन ओ गोदोनि समाव माने औवानि फालें बिदिनो बानायनानै जेनलाब दानख्रुबनानै होनानै उन्दुनाय थायोमोन आरो। गोदोनि समावहाय औ नोंथाङा बुंलाव फंनैसो औवानि सोमोन्दै फोरमायनानै हरो।
औ औ औवानि सोमोन्दै बुंब्लाबो जों माने मा होनो दाहा दाहाबोथ' गोदोनि समाव दाहाखौथ' बाहायथारोमोन ना। माइ लामनो थाखाय दानियासो आरो मा होनो नेट ओंखारबाय प्लास्टिकथ बिदि गिदिर गिदिर माइ लाम थाखाय सुबिदा बिदि मोनबाय आरो। समावथ' आरो माइ लामनोबाबो जों दाहा बाहायोमोन आरो मा होनो बे फालें फोराव माने ब मा होनो बैसांफ्राव माने बनो थाखाय सिगांनि बायदि थस' बेफोरबायदि गैयाम नालाय। बिदि दाहाखौ बयोमोन आरो औवा बानायनो स मा होनो औवानि दाहाय एफोरखौ। बाहायोमोन आरो गोदोनि समावहाय दानियासो थस' बेफोरबायदि ओंखारबाय जिहेथु दाहखखौबो नुनोनो थांलिया आरो दिनैनि स मावहाय आरो मा होनो जोंनिया हाबायावनो जा माने हाबायावबो जोंना औवाफोरखौ बाहायो आरो जेनेबा सायना लुनाय बा। बिदिनो पेन्देल बानायनाय आरो मा होनो ओंखाम संनायफ्रावबो जों बिदि मा होनोमोनलाय बै दाहाफोरखौ बाहायो आरो खादाफोरखौबो जाने‌ जोंनिया औवानि खादाखौ माने ओंखाम बोखांनो था खाय माने नांथारगौ जायो आरो बै औवानि बानायनाय खादबखौहाय जोंनिया बेनि थाखायनो माने जों औवाखौ माने एंगारनो हायै बायदि बुंनो हायो आरो जोंनि माने जोंनि समाव बा जोंनि जिउआवहाय औ
आरो गोबां बिदिनो जों औवाखौ गोदोनिफ्रायनो नै दिनैसिम आरो जों बाहायनायखौ नुबोदों आरो थैनायावो जोंनो माने मानसि सासेखौ माने गारहैनो बा लांनो थाखाय जोंनो औवाखौ नांगौ जायो बेयो औवाजों औवा नङाबानो माने औवा थसेजोंनो माने जों बे मानसि गोथैखौ बो माहोनो बोगारनो बा गारनो थाखाय जोंनो औवाखौनो नांथारगौ जायो आरो बेनि थाखायनो जों माने औवाखौ जोंनि जिउआवहाय इम्परटेन्ट होननानै होनो हायो आरो
औ औ नोंथां जोंहा औवाजोंनो गोबां खामानिबो मावनो हाबावो जेरै, होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोदोनि दिनावथ' माने दानि बायदि हासिबफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना। गोदोनि दिनाव माने औवानि हासिब औवानि हासिब बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। ओ औ,
औ औ दे नोंथां दोनथ'लायनोसै ना होमबा दिनैनि सावरायनायखौ औ दे।